औ नोंथां खोनादों ना अ दायो नोंथाङा मा खालामबाय दं?
नैआं ओरैनो दंथयो नोंथां।
अ आंबो ओरैनो दङ बारु दा नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला? आङो नोंथांजों दान्दिसे सम सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला आङो गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दायो बिदिब्ला जों सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे ओ रायलायनोसै जागोनना नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा?
आं मोजाङै खोनाया नोथां
अ एबार खोनाबायना नोंथां।
औ खोनादों खोनादों
नोंथाङा फ्रिब्ला दान्दिसे सम जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै रायलायदिनो नामा?
औ दे नोंथां जागायदो।
अ बिदिब्ला आं जागायदिनि ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो जायखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोबाय थानानै ओ जोङो गियान लायो। ओ जायखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो ओ सोलोंबोबाय थायो ओ सोलोंथाइयानो जाहैबाय बयनिबो गुदि होननानै जोङो साननो हायो मानोना आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्लानो जेबो जाया होननानै जोङो बयबो मिथिगौ। जिउआव थांनानै थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ सोलोंथाइ थायोब्लासो जिउआव मोजाङै थांनानै थानो हायो नङा होमब्ला नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सैथो
औ बेनिखायनो सोलोंथाइयानो बयनिबो गुदि जायनि जोहै दिनै ओ सोलोंथाइनि थाखायनो बा सोलोंथाइनि दारैनो दिनै ओ बुहुमाव साइन्टिस्ट जानो हादों सोलोंथाइ लानायनि दारैनो दिनै। गिदिर गिदिर डक्ट क्टर जानो हादों इन्जिनियार जानो हा हादों आरो सोलोंथाइनि दारैनो दिनै बेसेबांबा गिदिर एबा गिलिर लहा बायदिखौनो दिनै अख्राङाव बिरहोनो हादों बेसेबांबा गिदिर लहा बायदिखौनो दिनै लहाखौनो ओ बेसेबांबा गिदिर लैथोआव दिनै गोजाव होनो हादों बेफोरो गासैबो सोलोंथाइनिनो पावार होननानै जों बुंनो हायो सोलोंथाइ गैयामोनब्लाथ दिनै बेफोरबायदिखौ हानाय नङामोन। नङा होमबा?
थारैनो नोंथां सैथ
औ आरो सोलोंथाइनि दारैनो दिनै गासैबो गोदान गोदान जेरै ओ दिहुनथाइ जेरै इन्डास्ट्रि दिनै दिहुननो हादों सोलोंथाइ गैयामोनब्ला बेफ फोर गासैबो जानाय नङामोन गोदोनिजों दानिजों अनेक सोलायनाया फैबाय दानि जुगा जाहैबाय सोलोंथाइनि जुग थांनानै थानो थाखाय थांनानै थानाय समाव मोजाङै आलो गोजोनै थांनानै थानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ खौ नांगौ सोलोंथाइ गैयाब्लाथ जोङो बुहुमावनो दा आथिखालाव जों खाना होननानै साननानै लानाय जासै आरो आथिखालाव दा बेनिखायनो जोङो जेब्लायबो सोलोंथाइदों जुजिनांगौ सोलोंथाइखौ लानो नांगौ दा नोंथाङाबो ओ सोलोंथाइनि सायाव एसेसो बेखेवथि होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा आंनो जा-जाखिनि सोलोंथाइनि सायावहाय बिबुंथि बा फोरमायलांबाय जोबोद जोबोद मोजाङैनो बेखेवथि होलांबाय नोंथाङा आरो आं बिनिफ्राय गोबां मिथि थिनो मोनबाय बिनि थाखाय आरो आं दायो आंनिफ्राय आंज जाखिनि मिथियो बेखौ ऐ-एसे फोरमायनोसै
औ दे
ओ जोंथ' नोंथाङा नोंथाङाथ गोबाङानो बुंलांखाबाय आं एसे जाखिनि मिथियो बेखौल आं फोरमायनानै होगोन नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथाङाबो नोंथांनि गोसोआव जि फैयो सोलोंथाइनि सायाव नोंथाङाबो एसे बेखेवथिनानै होदो।
औ नोंथां ओ गोदो आरो दानि जुगाव थ गोदोनि दिनाव जोङो लेखा फरायाब्लाबो ओ जिउखौ जों खुंबोनो हादोंमोन आथिखालनि मुगायावहाइ जाय लेखा रोङा बे-बेयो माने थांनानै थानो जोबोद गोब्राब जाबाय आरो मानो होनना बुंबा जोङो सादारन जिउ खुंनो थाखायबो जोंनो लेखा लेखा बा सोलोंथाइखौ जोंनो नांगौ जानानै फैबाय। नङाब्ला जोङो बे मुलुगाव थांनानै थानाया जोबोद गोब्राब जाबाय आरो
नोंगौ नोंगौ
मानो होनना बुंब्ला दा-दानि जुगावहाय बयबो लेखा लेखा गोरों सुबुंफोरनि अनजि जिमाया बांबाय बेयावहाय नोङो जुदि दानि मुगायाव नोङो लेखा फरा सोलोंनानै लायाब्ला नोङो बे सम बे मुगायावहाय बादायलाइनायनि मुगायाव न जुदि जोङो लेखा रोङालासिनो थायोब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिङाव नो माने गाहाय गाहाय थाखोआव जानानै थालांगोन। माने ओ मुगाजों नों खारफानो हानाय नङा आरो
औ औ नंगौ नंगौ सैथो नोंथाङा सैथो बा
औ आरो जों बुङोना ओ औ
नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों। मानोना आथिखालाव ओ साख्रि बाख्रिनि थाखायल सोलोंथाइखौ लाया नङा होमबा? जिउआव जिउखौ मोजाङै ओ आलो गोजोनै दैदेनलांनो थाखाय आरो दिनै साख्रि बाख्रि मोनाब्लाबो गोबां बेफार फालांगि आरो आबाद मावनानैबो जानो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
आबाद मावनानै जानो थाखायबो बा बेफार फालांगि खालामनानै जानो थाखायबो आथिखालाव बयनोबो सोलोंथाइखौ नांगौ जायो। सोलोंथाइ गोनां सु बुंनि जि आबाद मावनाय बैफोर आबाद मावनायफोरा जौगायो आरो सोलोंथाइ गोनां सुबुंनि जिथुनिखि बेफार फालांगि खालामनाय बैफोर बेफार फालांगि खालामनायफोराबो ओ मोजां जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोङो फारफ्रोमथिंजायैबो नायोब्ला सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै जोङो साननानै लानांगोन आरो दिनै सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरनि थारैनो दिनै हादराव ओ मोजां सुख सान्थिया फैदों दिनै गोजौआव दिनै बेसेबांबा गोजौआव नुहुरस हायै अख्रां बायदियावनो दिनै सुबुङा गां गैयाब्लाबो दिनै बिरबायबायहैनो हादों। बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि जोहै मोननाय गासैबो गियान आरो बै सोलोंथाइनिफ्राय मोननाय जि गियान बे गियानानो दिनै अखाफोर बायदिसिम दिनै दावबायलांनो थाखाय राहाखौ होदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ आथिखालनि मुगायाव
औ आथिखालनि मु गयाव जों जोंनि आखाइयाव जेसेबां दोन सम्फथि थाखा फैसा बेफोरो थायोब्लाबो जुदि जोंनावहाय बे सोलोंथाइया माने समाजावहाय रावजोंबो सिनायजायाबा नोङो। ओ माने मोनसे मान थाखोखौ मोननो हाया आरो नों थां बेनिखायनो सोलोंनाया बिराद जोंनि थाखाय गोनांथार।
नंगौ नंगौ नोंथाङा सै थोखौनो बुंदों। दा सोलोंथाइ ओमबा जोङो सोलोंथाइखौथ बयबो लाथारनांगौ नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय आं नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों
औ दे सोंनो हागोन नोंथां।
औ। जोंनि समाजाव खायफा गोरिब नखरनि सुबुंफोराहाय ओ आथिखालाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानायनि जाउनाव बिसोरो गाव गावनि गथफोरखौ फरायसालियाव फोरोंनो हाया। अब्ला बेब बेस सोरबायदि नखरनि माने ओ गथफोरा
औ
थायेम मोनाब्ला माबायदि जाहैगोन नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ दा बेनि थाखाय जेरै गोरिब
बिदाफोर दं नामा?
औ दा गोरिब सुबुंफोरनि था खाय होननानै बुङोब्ला नोंगौ दिनै बुहुमाव थानाय गासैबो सुबुंफोरानो जे धोनि बेबो नंजोबा जेरै गोरिबफोरबो गोबां दङ दा बैखौ नोजोर बोनानै सरकारा दिनै बेसेन नां यै फरायसालि दिनै सरखारि फरायसालि गायसनदों दा बैफोरबायदि फरायसालिफोराव जायफोरा दुखिया नखरनि एबा गोरिब थाखोनि सुबुंफोर बैसिनि थाखाय दिनै सरकारा सुबिदा होदों जानाय लोंनायनि सुबिदा होदों बिजाब बायनो थाखाय दिनै रांनि गोनांथि जायाखै बिजाब राननानै होदों गोसोबायदियै दिनै ओ ड्रेस नांगौ ड्रेसफोर दिनै जगार खालामनानै होदों दा बेफोर बायदियैनो सरखारि फरायसालिफोराव दिनै निखावरि सुबुंफोराबो गोसो बायदियै फरायनो हानाय सोलोंथाइखौ लानो हानाय गोजौ सोलोंथाइसिम आवगायलांनो हानाय बेफोरबायदि राहाफोरखौ सरखारानो दिनै जगायनानै होदों आरो गोबां निखावरि सुबुंफोर बै निखावरि सुबुंफोराबो दिनै गोजौ सोलोंथाइ लानानै गिदिर गिदिर दिनै डक्टर इन्जिनियार जाहैनो हानाय जादों आरो दा बेफोरो जाहैबाय जेरै रां रुफानि आंखालब्लाबो दिनै सोलोंथाइयाव जुदि मेलेमगोनां सुबुं सासे गोरों गोरा जुदि जायोब्ला बेयाव रां रुफा नख'राव जे थानांगौ नख'राव जे रां रुफा थाब्लाल' जागोन बिदिबो नंलाया मानो होनोबा जाय सु सुबुङा गोरों थाखाय सरखारा गावनो आखायाव लानानै गावनो नायो आरो सरकारा गावनि रांजोंनो बेखौ गोजौ सोलोंथाइ होनायाव बाहागो लाहोयो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बे आरो
औ नोंगौ नोंथां बिदिब्ला सरकाराथ' जोंनो गासै सुबिदाखौनो आथिखालाव होदों बिनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफोरा सांग्रां जायोब्ला मोजां जायो
औ नंगौ नोंथां नंगौ सैथो बाथ्रा। दायो नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि सोमोन्दै बा सोलोंथाइनि सायाव गोबां सावरायनानै जोबोद ओ मोजां मोजां बाथ्राफोर मिथिनो मोनबाय दा बिनि नि थाखाय दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय नोंथां
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां
औ बिदिब्ला जोङो बे सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थदिनि नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां।
औ
औ